हेलौ। हेलौ।
अ खोनादो दे।
नोंथाङा मा खालामगासिनो? ओंखाम जाखांना जिरायना दं औ। नोंथाङा जेनेबा आं दाइरेक्ट कुइसनाव थांसै नोंथाङा जेनेबा दैमाफोराव बिदिनो मालाबाफोराव थांफेरबाय नामा? उम्म दैमायाव थाङोबा नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङाथ ना गुरनो रोंगोबालाय ओमफाय नाखो माबोरै गुरो नोंथांमोना?
आंङो नाखो आं जेखाइजों गुरनानै जानो मोजां मोना जेनेबा जेंगायजों गुरो दामाना खादा
उम्म ओमफाय नाखोहाय डाइरेक्ट माबोरै जानो नाखो डाइरेक्ट माबोरै गुरनानै माबोरै जानो? गोथांङै जायो?
माबोरैहाय गोथाङै जानो? आंङो गुरैयो गुरनानै आधा घन्टा बा एक घन्टासो गुरो। इ गुरनायनि उनाव नाखौ मोनोबा आंङो आधा केजि गाहाम मोनो। ओ माब्लाबा फुवासे मोनो जेनेबा गुरनानै लाबोयो आरो। गुरना लाबबोनानै आंङो जेनेबा आंङो बेखौ लाबोनानै सायो सायनानै आंङो आरामसे सानद्रियाव सायनानै लामस्रोनानै आंङो ओ बेनि सायाव मेगं बुथुमनानै आंङो बेखो संनानै जायो आरो।
खोनादों खोनादों नोंथाङा ओमफ्राय ना गुरोबा नाखो नोंथाङा जेनेबा अबे मोनसे नाखो गोथाव मोनो
आं नाखौथ गासिखौबो मोजां मोनखायो जानो।
औ नोंथाङा होमबा ओमफ्राय ना गुरनाय जों लोगोसे माबाफोर बिदिनो उम्म जिब जिला बिदिनो साम' दोङो माबा माबि थायो इदिनो बेफोरखो लाबो फागो जानो मोजां मोनोना मोना?
आंङो ना गुरनाय फाजिनो खेबसेयैनो आंङो जेनेबा आंङो नाखौ गुरनानै गुरनाय फाजैनो जेनेबा नाखौबो लाबाय साम'खौबो ला
उम्म। साम'खौ लाबोनानै सोमनानै दोनो। ओमफाय उनाव जानाया उम्म सामखौ जेनेबा नों थाङा साम'नि प्रसेस बुंनो हागोन नामा जेनेबा साम'खौ जों माबोरै दैमायाव थांनानै माबोरै गुरबोगोन गुरखांनायनि उनाव मा ब्रै जोङो न'आव लाबोनानै मा खालामगोन माबोरै ओंख्रि संगोन? बेखौ फारसेनिफ्राय बुं बुजायना होदो नोंथाङा।
आं साम'खो जानाया ओरैबायदि मोजां मोनो भिटामिन दङ थारमाने।
ओ साम'खौ लाबोनानै आंङो सायो सायनानै आंङो सायनानै आं सोमनानै सायो।
ओ दाखोन गारो
गारखांनायनि उनाव आं हुयो। हुनानै गोजों खालामनानै आं साफा खालामनानै दैमायाव थानाय बु नालाय ओ दैमायाव थानाय जिब नालाय माराम खाजोबना थायो। मारोम खानायखो आङो हुख'जोबो बा जेनेबा आङो कारजि एबा खोददै होनानै आङो हुयो आरो दानखांनायनि उनाव दाखोन थु गारखांनायनि उनाव हुयो आरो उनाव हुखांनानै साफा खामनानै आङो ओ दैयाव दसे सोमना दोनबावो। सोमना दोनोबा जुदि बिजानु ओंखारबावो आरो साम'नियाव। बिजानु ओंखारनायखौ आङो ओ जेनेबा सोमनानै आङो खनब्रै खनबासो ओ सुयो आरो इखो सुनानै आङो आरामसे थिखांनानै जेंगायाव थिखांनानै आङो दोननानै उनाव थाव सामब्राम होनानै आङो एवफ्रामो एवफ्राम नों जेनेबा आङो माजो जायो जेनेबा ओ सोरबाया माजोबा जायो जेनेबा आङो दिनै आं सबाइजो जानो मोजां मो नो नालाय आं सबायजो आरामसे सबायजो संनानै आं जायो आरो साम'खो।
उम। सबाय ओंख्रिजो साम'जो माबोरै सङो नोंथाङा बुंदो बिदिनो‌
सबाय सबाय ओंख्रि माने आङो दिनैहाय साम'खो जा यो नालाय जों साम'खो आङो एवफ्रामो थाव सामब्राम बानलु होनानै एवफ्रामनायनि उ
उम।
ओ सबायखो सुनानै साफा सुनानै आङो सबायाव होयो सबायाव माबा साम'आव होयो साम'आव होखांनायनि उनाव आङो दै होआ आरो दै होयो दै होनानै आङो बेसेबा गोबाव रुइहोयो रुइहोनानै आङो ओ खारै होयो खारै होना होयोबा जुदि ओ सबाया रुयो आरो रुयोबा जुदि आङो दसे उनाव आङो एरनानै होयो एरनानै सबाया रुयोबा जुदि हारसिंनो गेब्लेजोबो। साम'नि लोगोआवनो एरना होयोबा जुदि सबाया गेब्लेलाङो। जों दा इखो दिनैहाय सबायखो ओंख्रिखो जानानै गेब्लेयोबा जुदि स साम'आबो मोनबाय सबायाबो मोनबाय। बेनिफ्राय आङो बानलु सामब्राम गुफुर जाब्रां देनानै होयो। होनायनि उनाव आङो मा ओ ओंख्रिखो आङो इनि उनाव आरो आङो
सामब्राम बायदिसिनाखौ देना होनायनि उनाव आङो दसे दोनहाबनानै आङो ओ रुइनायनि उनाव आङो खांनानै दोनो आरो ओमफाय दुन्दिया बायदिसिना होनानै आङो बेखो एरनानै जायो आरो उनाव
उम खोनादों खोनादों। ओमफ्राय साम'खौथ' बिदिनो खालामबाय ओमफ्राय जेनेबा साम'आ खैथा जाथ थायो इदिनो साम'थ' जेनेबा जों इदि जाग्राखो माखो जायो ओमफाय इदिनो मा मा साम'आथ' खैथाबा आं नुनायाव खैथाबा जाद दोङो। बा दैयाव दैमायाव थाग्रा साम'आ बेलेग ओमफाय फोथाराव थाग्रा साम'आ बेलेग बिदिनो बेलेग बेलेग साम दोङो।
जों बोरियाव थाग्रा साम'खौ जाया मानो होनोबा जों दैयाव थाग्राखौसो जायो जायो
दैयाव थाग्रा माबोरै
दैयाव थाग्राया माने गुसुंबो मोनसे दङ गोलावबो मोनसे दं इनिफ्राय आरो जेनेबा बै साम'खौ जोङो एरख'नानै जाग्राबो साम' दं
माने साम'आबो बिदिनो नाम दं नामा जेनेबा दैयाव थाखो थाग्रा इदिनो साम खहे साम लादाय
बहुद नाम दं आरो जोंनि बर'आव बहुद जोङो इ साम'फोरफोरखो नाम दोननाय जायो आरो साम' खहे साम' गोलाव साम' दानाय सामु लादाय बेफोरखौ जोङो
जायो बोरियाव थाग्रा साम' अ ना मा होनदों बेखौ मानो थाखाय जाया जेनेबा
जोङो बै बोरियाव थानाय साम'खौ जोङो साम' फाग्लानो साम' फाग्लाखौ जों जाया मानि थाखाय जाया जों इफोरखौ जाफेराखै नालाय जोंखौ जाया लेथ्रा मुगैयो जों बे साम'खौ
ओमफ्राय दैयाव जेनेबा फोथारफोराव थायोबाथा साम'आ फोथाराव जेनेबा माबोरै थायो साम'आ
बै साम'आ जों जायै साम' फाग्लाया जेनेबा गोराङावसो थायो आरो दैयाव थानो रोङा गोरानाव था-थायो यो नालाय बारि बायदिसिना दंफांफोराव मानखोयो खोनानै एम्फौ एनला जायो जों इखौ जाया थारमाने बियो लेथ्रा बुस्थु लेथ्रा बुस्थु होननानै जों जाया जाय बुस्थुआ जोङो दैयाव थायो दैयाव थानाय बुस्थुखौ जों गासैखौबो जायो आरो साम' बे जोङो जायो आरो जों साफा खालामना जायो
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बिदिनो खांख्राइफोरबो जायो नामा
जायो खांख्राइखौ
खांख्रायखौ जेनबा माबोरै बिदिनो माबोरै जायो बुंजायनो हागोन नामा
जों खांख्राइखौ खांख्राइखौ जोङो मैथा मैथा होननायखौ सिनायोना सिनाया‌ नोंथाङा सिनायोबा जुदि जों मैथाजों आरामसे जोङो एवनानै जायो आरो एवना जेनेबा बेनाव मेलेम दङ नालाय मेलेमखौ जोङो एरख'नानै मैथाजों एवना जायो आरो
माबोरै माने जेनेबा मैथाजों खांख्राइजों माबोरै इदिनो एवो माबोरै मा खालामलाङो खांख्राइखौ माबोरै मा खालामो मैथाखौ माबोरै मा खालामो माबोरै दै होयो बेफोरखौ बुंनानै नोंथां
आं आङो ओ खांख्राइखौ सायनानै लाबाय जेनेबा ओ जाय जेरै जायो आरो जेनेबा बिखङैबो जायो खायसेया। जोङो आरो बिखंखौ गारनानै मेलेम ओमफ्राय बिजोब थायोना बेनाव बिजिरखौ जोङो आरामसे सायनानै जोङो बिजिरखौ सायनानै ओ थावजों एवफ्रामो आरो एवफ्रामनानै आङो ओम एवफ्रामनानै बेखौ दै होबाय दै होनायनि उनाव मैथाखो होनो होायो मैथाखो होयोबा जुदि ओ मेजेम नालाय बै सा माबाया खांख्राइया मेजेमनि थाखाय मैथाखो होयोबाबो मैथाया गोखै जाया आरो। जेनेबा आरामसे थाव बायदि जाखांजोबो आरो। जोंनि इदि एवनानै जायो आरो जेनेबा नोंस्रा माइ गायोबा खोथिया फुयोबा
जोङो बेखौ जेनेबा एवनानै होयो आरो जों। सेरेबफोरजों जौफोरजों जों एवनानै होयो बेनि उनाव जोङो ओ माइ गायग्राफोरनो जोङो ओंखा ओंखामखो खुरना होनाय जायो आरो।
ओम होनबा जोंनि रायजलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
दे होमबालाय ओं दे लाखि होमबा थेंकिउ।